हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा बे समाव मा खालामगासिनो दङ?
अ आङो ओरैनो दङ नोंथां। खोनादोंना‌ नोंथां? हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
हेल' हेलौ
हेलौ
औ नोंथांङा नोंथांङा खोनागासिनो दंना?
औ आं दासो खोनाबाय नोंथां
औ औ आ बिदिब्ला नोंथांङा दा बे समाव ओ फ्रि दं नामा?
औ आंङो ओरैनो दंङ
औ अब्ला जोंङो माखासे आयदायावहाय सावरायदिनि नामा नोंथांङा फ्रिब्ला
औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ आंङो नोंथांखौनो आवग्रिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय माने नानि बिस सय आरो ना जोंङो ओ गोबां रोखोमनि ना नुनो मोनो आरो बिदिनो जानाय फिनायखौ नुनो मोनो थ' बिनि बिसयनि नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ निस्सय थारैनो आं फोरमायनो हागोन नोंथां दा आं ओ गिबियावनो नानि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनोसै दा ना होनना बुंङोब्ला ओ जोंङो गिबियावनो नाखौ जों मोननै रोखोमनि मोननो हायो। ओ मोनसेया बिगुर गोनां आरो मोनसेया बिगुर गैय दा बिगुर गोनां ना होनना बुंङोब्ला गिबियाव जों बुंग्रोनांगोन जायफोरनि नाफोरा बिगुर थायो दा जेरै जोंङो फिथिख्रि ना बुंनो हायो बा बिदिनो जोंङो कमल कार्ट रौना ग्रास कार्ट बिदिनो जोंङो रौ मिरगा ओ बायदिसिना जोंङो बेफोर ना फोरखो जोंङो मा होनना बुंनो हायो बिगुर गोनां होनना बुंनो हायो। दा बिगुर गोनां ना होनना बुंबा बेखौ बुंङो जोंङो ओ जायफोरखौ जायफोरनि नाफोरा बिगुर थायो बा जाय फोरखो जोंङो ओ मा होनो सायनो गोनां जायो नंङा होमबा नोंथां